औ खोनाबाय नोंथां दासो खोनादों मोजाङैनो नोंथां। खोनादों दा आंनिखौ? हेलौ नोंथां खोनादों खोनादों दा अब्ला जों नों नोंथां ओ दावबायनायनि औ खोनादों। नों खोनायाखै हेल'।
खोनादों नोंथां बिदनो
औ जों दा ओ दावबायनाय औ दे दे जा जागायजाबाय नोंथां।
जिहेथु जोङो दावबायनायनि सायाव सावरायनोसै नामा?
औ औ नोंथां नंगौ नोंथां दे सावरायो। थ' नोंथाङा औ।
दावबायनाया जि सुबुंनि मोनसे एंगारहायै बाहागो। जोंनि गोसो गोजोन होनो थाखाय जोङो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव दावबायो जेरैबायदि मिथिंगानि समायनाखौ नायनो थाखाय जोङो गोबां समायना समायना नेसनेल पार्क बै हाजो- हाजो बायदिसिना जायगाफोराव दावबायो आरो लोगोसे गुबुन गुबुन हादरफोरखौ हादरफोरनि जारिमिनारि जायगा आरो मिथिंगायारि नुथायफोरखौ नायनो थाखाय जों बेरायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां सैथो खोथा
जिथु थिग बिदिनो जोंनि बेरायनाय रोखोमनि थायो सोरबाबा हानजायाव बेरायो आरो सोरबाबा हारसिं हारसिंबो बेरायो
औ नंगौ नोंथां
हानजायाव बेरायनायखौ साबसिन मोनो ना हारसिं बेरायनायखौ साबसिन मोनो एबा
औ
नों एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां औ माने हा बेरायोब्ला माने मोजां माने गाव गाव रायजलायलायनानै माने बेरायनायखौ साबसिन मोनो आरो नङा होमबा नोंथां नाथाय हारसिं जायोब्ला माने रायज्लायनो थाखाय लोगो गैया जायो थेवबो बेरायजायो नोंथां हारसिं आंथ' बांसिन मोनो ज' ज' बेरायनायखौ साबसिन मोनो आरो नोंथां नोंथाङालाय मा माथो बुङो हारसिं बेरायनाय ना हानजाजों बेरायनानै
आं मोननैखौबो गाहाम मोनो नोंथां जिहेथु हानजायाव बेरायनायखौबो मोजां
नाथाय हानजायाव साबसिन मोनो नङा होमबा नोंथां
हारसिं बेरायनायखौबो मोजां मोनो नोंथां जिहेथु हारसिं बेरायनायाव गोबां साहसबो नांगौ जायो नोंथां आरो बोलोबो नाङो जिहेथु आरो हारसिं बेरायनाया जोंनो माखासे गोहोबो
औ नंगौ नोंथां
आलादा
नंगौ नंगौ सुबुंनि जिउआव दावबायनाया बयनिबो थाखाय जोबोर गोनांखा नङा होमबा नोंथां जोङो दावबायनायजों लोगोसे जों माखासे टेनसन माखासे साननाय हनाय बेफोरो माने दावबायनानै चेन्ज जायो आरो नोंथां सोलायनो हायो माने जों मोनसे न'आवनो थाबाय थानानै माने माखासे गोदान गोदान गोदान आइदिया गोदान गोदान बुस्थुफोर जायगाफोरखौ जों नुवा न'आव थानानै जों दावबायोब्लासो गोदान गोदान जायगा आरो गोदान गोदान मानसिफोर लोगो मोनो आरो मानसिफोर लोगो मोननानै जोङो माखासे थिग‌ मोनथिमोनि रोङि माखासे खामानिफोरखौ माने जोङो मिथिनानै फैयो आरो ओ रोंनानैबो फैयो नङा होमबा नोंथां जेरै जों मोनसे जायगायावनो बा मोनसे न'आवनो थाबाय थायोब्ला जों गुबुन गुबुन माबायदि रोखोमनि मानसि दं बेफोरखौ जों नुनो मोननाय नङा। आरो गुबुन गुबुन जोङो गोजान गोजान जायगा दावबायबाय थायोब्ला जोंनि रायजलायनाय जोंनि भाषाफ्रावबो माने गुबुन गुबुन जाथिफोरा माबायदि रायलायो माबायदि थायो माबायदि जायो बेफोरखौबो जोङो माने मिथिनानै फैयो दावबायनायनि गेजेरजोंनो नोंथां। दा आरो जों आरो जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जुदि जों दावबायोब्ला होमब्ला जोङो जोंनि आबहावा सोलायनायनि सायावबो जों एसे हमनो हायो नङा होमबा नोंथां? जोंनि ओनसोलाव माबादि आबहावा गुबुन बै मोनसे ओनसोलाव माबायदि आबहावा? थिग बेखायनो जोंनि थाखाय दावबायनाया मोनसे गोनांथार आयदा आरो नङा होमब्ला नोंथां? ओ आं बुंनो थाङोब्ला बोसोरसेयाव जोंनि सुबुं माहारिय बा सुबुं अनजिमाया बा जों मानसिफोरा माने बोसोराव जों खोब गोजान जायगा बा खोब दावबायनानै ओ दावबायनो माने बोसोराव खनथाम बा खनब्रैखौ जों गुबुन मोनसे जायगायाव माने दावबायनांगौ आरो नोंथां । जोङो बिदि ओ दावबायोब्ला माने जोंनि साननाय हनायफ्राबो गोदान जागोन जों जानायनिफ्राय माइन्दडफ्रा फ्रेस जाग नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ नोंथां जिहेथु जों दाउ बायनायनि गेजेरजों जेब्ला जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे गोदान जायगायाव दावबायो अब्ला बै गोदान जायगानि जा बिसोरनि थांना थानायनि जिउ खान्थि आरो बिसोरनि राव हारिमु बि गासैखौबो जों खाथिनिफ्राय जों सोलोंनो मोनो नोंथां ।
नंगौ नोंथां थारैनो बुंबाय
नोंथाङा जायगा बेरायदोंना बेरायाखै?
औ नोंथां आङो ओरैनो खनसे खननैल' बेरायदों दासिमाव जोनोमनि फ्राय दिनैसिम थांबाय नोंथां आङो थांबाय औ जेब्ला बेरायदों माने आं बेयाव गोबां मानसिफोरखौ लोगो मोनदों गुबुन गुबुन जाथिफोरनि मानसि लोगो मोनदों । बिनि उनाव आरो बैनि आबहावाखौबो आं थांनानै मि थिहैदों बैनि थानाय थानायफोरखौबो आं थांनानै नुहैदों। माने गोबां फारागथिखौ नुयो आरो नोंथां दावबायनाय दावबायोब्ला ।
औ नोंथां जिहेथु नोंथाङा दावबाय बाय अब्ला नोंथाङा हानजायाव दावबायदोंमोन ना हारसिं दावबायदोंमोन?
औ नोंथां औ आं आं हानजोआवसो दावबायदोंमोन नोंथां आं दावबायनाया हारसिं दावबाय फेराखै हानजा लानानैसो दावबायो लोगोफोरजों।
औ जिहेथु नोंथाङा हानजायाव दावबायदों अब्ला हानजायाव दावबायनायनि जा एक्सपिरियेन्स बेखौ एसे फोरमायनो नामा नोंथां?
औ थारमाने आङो दावबायनायानो जाहैबाय आं दिल्लीयाव थांदोंमोन नङा होमबा नोंथां लोगोफोरजों। ओ बेयाव थांनायाव जोङो थांनाया थांदों ट्रेनजों थांदों नोंथां ट्रेनजों थांनायाव जोङो माने आंनि साननायाव जों थाङोबा हारसिं थाङोबा आं ट्रेनाव हारसिं जानांगौ नङा होमबा नोंथां। दा लोगोफोर थानायनि थाखाय जेनेबा याव गाखोनायावबो जोङो बरिं जायासै बा जोङो एसे हारसिं सिन्था जाना आसै माने लोगोजों खोथा बाथ्रा रायलायलायनानै माने मा जे माब्लासिम माब्ला सहैखो मा ने फान्थाखौनो मोनाखै आरो नोंथां माने लोगोफोरजों लोगोफोर थायोब्ला सासे लोगोआ बुंगोन ओ नैबे जगायाव बेबायदि नुयो नैबे जायगायाव बेबायदि नुयो माने खिथालायनायजों माने खिन्थालायनायजों आरो नुनायजों माने एक्सपिरियेन्सा बांसिन मोनो आरो नोंथां । माने मिथिनायखौ बांसिन मोनो लोगो थायोब्ला। हारसिं थाङोब्ला जोङो मोनसे जायगा बा मोनसे खन्द'खौल' जों मिथिनानै फैयो । नाथाय हानजा थायोब्ला लोगोफोर थायोबा लोगोआ बैनि बुंनाय बैनि बुंनायखौ लानानै माने मिथिनायखौ बांसिन बांसिन मिथिनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां जिहेथु नोंथाङा हानजायाव ट्रेनजों दावबायदों नङा होमबा नोंथां जिहेथु ट्रेनजों दावबायनायावथ' गोबां साखा फारा जानो गोनां जायो होनना मिथियो जि नोंथाङा मा बुंनो सानो ट्रेन जोबोद सांग्रां
सांग्रां जानांगौ होनो जेनेबा जोङो ट्रेनजों दावबायोबा जों ट्रेन सायाव गोबां मानसि गोबां जाथि रोखोमनि मानसि लोगो मोनलांनोङ होमबा नोंथां दा दसेनि दसे समनि गेजेरावनो मा जागोन जों रावबो हमनो हाया मानो होनबा बेयाव ट्रेन सआव जों रावबो आंनिानसि गैया नङा होमबा दा बेनिखायनो जों जोंजों लानाय गावजों लाफानाय मुवा बेसादफोरखौ माने मोजां नोजोर होनो होननानै माने लाखि थानांगौ आरो गावजों लोगोसे माखासे ओरैबायदि एखेबा माखासे खहाफोर जानायनि चान्स थायो गोमानायनि चान्स थायो नङा नङा होमा नोंथां बेनिखायनो जों जों ला माखासे मुवा बेसादफोरखौ जों नोजोर होनानै लाखिबाय थानांगौ आरो नोंथां आरो गुब जायायाव दावबायहैयोब्ला जों गावखौनो गाव नोरोम खालामनानै थांनांगौ नोंथां जेबब्ला जों साहस बोलोोगोरा एसे माने बुजिनानै थांनांगौ आरो नोंथां माने मिथिखानानै एसे दा नोंथाङालाय बबेबे जायगायाव बबे बबे जायगायाव बेरायफेरखो दासिमहालागै
आं आसामनि बाहेरायाव बिदि थांफेराखै आसामनि सिङावनो आङो दाब दाब जायगायाव बेरायबाय जिहेथु आङो नोंथांखौ बाथ्रा सोंबावनो सानदोंमोन
दे बुं दे नोंथां
जोङो ट्रेनजों दावबायब्ला गोबां एनाउन्सफोर होनाय खोनायो सिनाय मोनै मानसिनि जायखि जाया बुस्थु दा जा होननाय बिनि सायाव नोंथाङा मा जानांगौना जानाङा जानाङाबा मानो जानाङा
नंनायाथ' नंगौ नोंथां ओरैनो सिनाय मोनै मिथिनो मोनै मानसिफोरनि होनाय बुस्थुफोरखौथ' जाखानाङ नङा होनबा नोंथां मानो होनोब्ला जोङो बै मानसिनि गुन गियानफोरखौ जों जेबो मोन मानसिया बैनि मानसिनि जे नोंखौ जाहोदों बेबा मा बुस्थु होनानै जाहो मा पयजनबो जानो हौ मा मोनसे जानो हागौ दा जों बै मानसिखौ मिथिनो थाखाय माने जों बुंनो हायो माने जानाङा आरोखि आरो आंनि सांग्रांथि होनाया बेनो माने ट्रेनफोराव दावबायनाय टाइमाव जुदि सोरबा सिनायै मानसिया नोंनो माबा मोनसे जाहोयोब्ला नों बेखौ जायालासिनो साना मोजां आरो नोंथां
औ नोंथां जिहेथु लोगो बै उरै सफ्राय फैनाय टाइमाव बै मोनसे ट्रेन स्टेसननिफ्राय बिथांजों लोगोसे आंनो रायज्लायनानै साहा लोंहोदोंमोन साहा लोंखांनायनि उनाव बियो बेजों रायज्लायबोफाबाय थादोंमोन बै मानसियाबो राय्लायबोनायनि उनाव रायजलायबाय थानायावनो आंनि लोगोआहाय गोलैदों जाहैदों
थिग आंबो बेनिफ्रायनो हमदां मोनबायदि नंमारगौ जों सिनाय मोनै मानसिनिफ्राय जेसेबां मोजां रायज्लायबाबो जों बिथांमोनखौ मालाबाबो फोथायनो नाङा होननानै
फोथायनो ना औ नंगौ नोंथां थारैनो
ओरैनो जोङो सावरायनायनि गेजेरजों जिथु माखासे मोजां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां दा नोंथाङालाय आसामनि सिङावनो बबे बबे जायगायाव दावबायखो
आसामनि सिङाव आङो बै गुवाहाटि नोगोराव दावबाय
गुवाहाटियाव दा नोंथाङानो बुंदो जे नों थानाय जायगानि आबहावानिफ्राय गुवाहाटि नोगोरमानि आबहावाया माबायदि गोबां सेन्स गोबां दिफारेन्स दंना नोंथां
गोबां दिडफारेन्स दं नोंथां। गुवाहाटिया नो थांबा गिबियावनो नोगोर जाहैबाय ओंखाय आंनि थाग्राया गामिनिफ्राय नोगोर जोङो खालामना नायोबा जोङो नोगोराव बांसिन गेब्लेंनाय जायो गामियाव जोंहा गोथार बारफोरखौ मोनो
औ औ नंगौ
थिग बेबायदिनो नोगोराव गारि मथरनि बांद्राय गामियावहाय गारि मथर गैया जेबो पलिउसन गैया
बेनो आरो नोंथां औ जोबथियाव जों बुंनो नांगा नोंथां दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां नङा होमबा दावबायनानै जोङो गुन आइदिया बायदिसिना बायदि रोखोम रोखोमनि जों सोलोंनो मोनि बुस्थुफोरखौबो जों सोलोंनानै मोनो नङा होमबा नोंथां दावबायनायनि गेजेरजों
बिदिब्ला जोंना समा जोबना फैबाय नोंथां
औ होननांगौथ' नोंथां होमब उनाव आरो फिन सावरायफिनसै ना नोंथां दे जागोन दे नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।